नोंथां खोनादों दा नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों खोनादों
औ नोंथांजों आङो फंसे मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां थारैनो हागोन
औ ओ जोंनि बर' समाजावहाय ओ जौ खौ माबोरैहाय बानायो एबा जौ गोरान एबा जौ गिसिखौ माबायदियै बानायनाय जायो नोंथां आंनो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ थारैनो हागोन नोंथां दा जौगानायनाय बिखान्थि होनोब्लाथ' जोंहा संनाय खावनायावनो गोलैयो नंगौना दा बे रोखोमैनो जोङो नायनो थाङोब्ला जों नुनो मोनो ओ संनाय खावनायाबो जोंनि बर' हारिमुनि मोनसे गोनांथार बाहागो दा बे रोखोमैनो जों नायनो थाङोब्ला ओ जौ सावनायखौबो बर'नि जौ सावनाय बिखान्थि बेफोरखौबो जोङो बर' हारिनि मोनसे मोनसे हारिमुनि नेरसोन होननानै जोङो मोनथिनाय जायो बा बे लेखायैनो जोंनि बर' हारियाव गोबां संनाय खावनायखौ जों नुनो मोनो बेनि ओ फारसे जोङो ओ गुबुन फारसे नायनो हाङोब्ला जौ सावनाय बिखान्थिखौबो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबौ आबैमोननि समनिफ्रायनो जों नुबोगासिनो दङ आरो आथिखालबो ओ संबोबाय थानायखौ जौ सावनाय संबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोल एबा गामिफोराव बर' गामि फोराव दा बे लेखायैनो जौ सावनाय बिखान्थि होननानै बुंनो थाङोब्ला आं एसे फोरमायनोसै ओ जौ सावनाय होनोब्लाथ'जों ओ जौखौ माबायदि सावो होनोब्ला जोङो जौखौ गिबियावनो ओ जौगानायनो थाखाय थायखायथ जोंहा गोबां खान्थि बिखान्थिफोर थायो जेरै गिबियावनो जोंहा जौगानायनो थाखाय सिगांग्रो जा ओंखाम संना लाग्रोनांगौ जायो जायखौ जों ज फाय होनो। दा बै जखायखौ। संनायाव जोंहा मोनसे मस्लानि गोनांथि जायो जायखौ जों बुङो एमाव एमाव एबा बाखार बे बाखारखौ जोङो माबादि बानायनाय जायो बेखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो बाखारखौ जोङो एबा एमावखौ जों मिथिं माइरं गिबि माइरंनिफ्राय माइरंखौ सोमनानै दोनो दसे सिगां जों सोमना दोननाय जायो बेसेबा रिंगा घन्टासो सम बेनि उनाव जों देनाय जायो दा बेनि अनगायैबो माइरंनि अनगायैबो जोङो मिथिंगानिफ्राय बायदि रोखोमनि मोननाय बिलाइ जेरै खान्थाल बिलाइ रैमालिनि बिजौ रैमालि बिलाइनि बिजौ मोखना बिलाइ बायदि बि बायदि बिबार मोखना बिबार बार बायदि बायदि मुवाफोरखौ जोङो हाग्रा बंग्रानिफ्राय खाबथिंनानै जों माइरंजों लोगोसे मिलायनानै देना देनाय जायो देंखियाव देंखि एबा उलारफोराव जोङो देनायखौ नुनो मोनो दा देना नानै बेखौ जा एमावखौ जोङो लारु महरै सिथुमनानै दोननाय जायो बेखौ लारु महरै सिथुमनानै जोङो सानदुआव एबा हिजों नआव दाला एबा गुवार आइजेंयाव जोङो दोननाय जायो। दा बेखौ औवा आइजेंयाव दोनखांना जों जेरैहाय नैजि जिबा जिबा नैजि सान जोङो बेखौ फोराननाय जायो। दा बेखौ फोरानखांनानै बेनो जोंहा गोरान जायोब्ला बेखौनो जोङो। जा जखाय संनाय बेयाव मिलायनो हायो न बुंनो थाङोब्ला जोंहा एमाव एबा बाखार नङाब्ला जौखौनो दहननो हाया। दा बेनिखायनो जोंनो जौगानायनो थाखाय एमावनि गोनांथार गिबियावनो बेनि उनावहाय जों बे बेै एमावखौ जा जखाय एबा ओंखाम संनाय बेवहाय मिलायनानै एबा गोरोबहोनानै जोङो बै जखायखौ स्नि नङाबा दाइन सानजों दोननानै दोननाय जायो बेनि उनाव बै दाइन साननि उनाव बेवहाय बै जा ओंखाम एबा जखाय संनाय बेवहाय मोनसे रिसि सोमजियो जायखौ जों बुङो जौ गिसि होननानै बुंनो। जायो जायखौ जों जुमाय जि होननानैबो बुंनाय जायो जोंनिथिं जखाय होननाय जायो जोंनि ओनसोलाव बेखौ गुबुन गुबुन ओन ओनसोल लाना ओनसोल बेफोरखौबो गुबुन गुबुन मुं मिथिनाय जायो एबा नु खोनानो मोनो जोङो दा बैखौ जोङो जा ज' जमाय रोसि बेखौ ओ स्नि दाइननि उनाव जोङो खायफाया लोंनायखौ नुनो मोनो। ओ लों-लोंजायो। बेयो बेनि उनाव जोङो बेनि अनगायैबो बै जोमायखौ जोङो जा सावनानै ओ ओ सावनानै जोङो जौ गोरान महर लानो हायो नङा होमबा? दा जौ गोरान लाहोनो जोङो बायदि खान्थि जोङो बेखौ संफिननाय जायो जेरैहाय जोङो खान्था मोनथाम होननाय जायो खान्था मोनथामनि ओ सिं बाहागोआ जाहैयो जोंहा खान्था गेदेर जेराव जौ जखाया थायो। जौ जुमाइ रोसि नि जा बाहागो ओंखाम बाहागो बेयो थायो सेवनाय बेनि उनाव गेजेर बाहागोआव थायो खान्था आरो जा खफ' जाहोनाय। खफ' जाहोनाय जेराव बेनिफ्रायनो जोंहा जौ गोरान महरै खफ' जानानै पाइपजों गहैयो नालाय। बेथिंनो बेवहाय होनाय जायो बेनि उनाव साहा बाहागोआव जोंहा साहा बाहागो सानथायाव जोंहा दै होनाय जायो। गोजौथार बाहागोआव दैखौ जोङो दुंब्लानो दुंब्लानो एबा दुंहाव थासारि सोमजिब्लानो जोङो ओ सोलाय सोल' खालामना होनांगौ बुजायो जायनि जाहोनाव जोंहा खफ'खौ लाहोनाया एसे ओ मा बुङो बेखौ एसे सहाय जायो नालाय बेनिखायनो जोङो सोलाय सोलाय होनांगौ जायो आरो सिङाव जोङो अरसुना होनांगौ जायो बेनिफ्रायनो जोंहा बायदि रोखोमनि जौ गोरान जों गबोनायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो बेनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जा गिबियाव ओंखारनाय बै ओंखारनाया जोंहा फुलि महरै जा खारहा गोरा गोरा जायो गोरासिन बयनिख्रुइबो नङा होमबा गोरासि जायखौ जों फुलि होननानै बुंनाय जायो जोंनि जायगायाव दा बेनि अनगायै जा ओंखारलांबाय थायो ओंखारलांबाय थायो बेनि उनाव बेबो गोराया गुरैसिन गुरैसिन जालांबाय थानायखौ जों नुनो मोनो बेनि बेलायाव बुंनो बुंनो थाङोब्ला जों बांसिनानो ओ स्नि स्नि नङाब्ला द' द' नङाब्ला बा जोङो ओ लिटार दिहुननायखौ जों नुनो मोनो नंगौना ओ थिग बेबादिनो जों बायदि रोखो रोखोमनि बायदि बायदि जखा खालामनाय आदब खायदा जों नुनो हायो दा नोंथाङाबो जौ सावनायनि आदब एबा खान्थिफोरखौ आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ नंगौ नोंथां ओ थारैनो जौ संनायनि बागै आं नों थांनोबो फंनैसो फोरमायना होनोसै सानबाय ओ जोंना जौखौहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बर' समाजाव सावबोनाय खौ नुबोगासिनो आरोना नोंथां ओ जोङो बेहाय माबोरै बानायो होनबा नोंथाङा दहायनो बुंखादों जों ओ जौ बानायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नांग्रोगोन एमाव एमावखौ खौ मारैहाय बानायो होनोब्ला ओ नोंथां एमावखौ मा बैहाय बानायो होनोब्ला गिबियावनो जोङो माइरंखौ सोमग्रोनांगोन आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो माइरंनि दै गसरखांनाय लोगो लोगो जों बेखौ ओ दिंख खि एबा उलारावहाय देनाय जायो नों थां बेयाव होनाय जायो जोंनो खोना बिलाइ खान्थाल बिलाइ बायदिसिना ख्नोना बिलाइखौ जोङो होनानै ओ एमाव खौ देनाय जायो आरोना नोंथां बेनि ओ उनावहाय जोङो बेखौ दैजों लगायनानै लारु बानाय बानायनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो मोखां हिसाबै थाखानाय एमाउखौ थाइबा एबा थाइब्रै होनानै जोङो बेखौ फोननाय जायो फोनखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ दाला एबा संग्रायावहाय ओ सानबा एबा सय दिननि थाख खाय दोननाय जायो बेनि उनावहाय जोङो जेब्लाना बियो रायो अब्लाना बेखौ जोङो सानसे बा साननै दिननि थाखाय सान्दुङाव दिहुनना होनाय जायो आरो ना नोंथां
थारैनो नंगौ नंगौ औ
खौ ओ जुमाय संनायाव बाहायो बेबायदिनो जुमायखौ जोङो मारै सङो होनोब्ला गिबियावनो जोङो माइरंखौ फोमोन ग्रोना लानांगोन माइरंखौ फोमोनखां नायनि उनाव बियो जेब्लाना एसे गुसु जायो अब्ला बेखौहाय जोङो ओ एरननानैहाय बेयाव देखाना दोननाय एमावखौ फोननाय जायो फोनखांनायनि उनावहाय बेखौ जोङो हरसेबा हरनै प्लास्टिकआव दोनखांनायनि उनाव बेखौ जोङो खान्था एबा थौवावहाय सोग सोखांना दोननाय जायो सोखांना दोनखांनायनि उनाव बियो जेब्ला औ हरसे बा हरनै थौआव खान्थायाव थायो अब्लाना जोङो बेखौ जौ गिसि महरै बाहायनाय जायो नोंथां। ओ बेनि उनावहाय जोङो बेयो। जेब्लाना जौ गिसि जायो अब्ला जों बेखौ जौ गोरान हिसाबैबो सावनाय जायो नोंथाङानो दहाय फोरमायनानै होलांखाबायदि जोङो जौ गोरानखौहाय मारै सावो होनना गिबियावनो जोङो ओ संखानानै दोननाय थौ खान्थायाव जुमायखौ जोङो गिबियावनो ग्रोनांगोन बेनि उनावहाय ओ नैथि खान्थायाव जोङो बेबायदिनो खफ'जों सेरेब गबोनो थाखाय बेवहाय पाइप बा माबा दोननांगोन बेनि उनावहाय जोङो सायाव ओ दै दोननां गोन नों थां बे दैया नों दुंब्लानो जोङो गारबाय थानांगोन आरोना नोंथां। नोंथाङानो बुंदोंमोन जे जोङो बे फाय ओ बा लि बा लिटार बा द' लिटारसो ओंखारो होननानै बेबायदिनो। जोंनिखिबो बेबायदिनो बा लिटार एबा द' लिटारसो दिहुननाय जायो नोंथां बेबायदि बिनो जोङो जौखौ बाहायनाय जायो। जायो ओ। आथिखाल मुगायाव आङो जौगानाय खौबो एसेबां मोजां होननानै साना आरोना नोंथां। आथिखाल मुगायावहाय ओ जौखौहाय गावनि गोजोन ग्लायनायनि थाखाय ओ दासो दासान्दै जोङो गोबां सुबुंखौनो गावनि गोसोनि गोजोननायनि थाखाय जौ बाहायनायखौ एबा लोंनायखौ नुनो मोनबोगासिनो नोंथां गोदो आबै आबौमोनाहाय ओ जौ खौ मानो सङोमोन एबा बा मानो बाहायोमोन होनोब्ला जेब्ला। आ बिथांमोना दुबलि फोथारावहाय खामानि मावना नै मेंखांनाय फैनायनि उनावहाय ओ दसे रेस लानानै जौ खौहाय खाबसे सो लोंनानै ओ गोसोफोर खौ स्रां मोननो थाखायल' जोङो गोदो जौ बाहायनायखौ नुनो मोनदों दानि या आथिखाल मुगायाव बेनि उल थासो जालांनो हमदों आरोना नोंथां औ गावनि गोसोनि गोजोननायनि थाखायसो दानि मुगायावहाय जौ बाहायनायखौ ओ नुनो मोनबोगासिनो नोंथां बि जौ बाहायनाया जोंनि देहाखौ जोबोद नोरजिया खालामो होननानै ओ आङो सानो आरोना नोंथां ओ जोंनिया बेनि अनगायैबो बैसागु बोथोर सौफैहां सौफैहांबोला जोङो माइब्रानि जौ बानायनाय जायो आरोना नों थां
नोंगौ
माइब्रानि जौखौबो बेबायदिनो बानायो ओ माइ ब्राखौ जोङो संग्रोनानै एबा एवग्रोनानै लानांगोन जेब्लाना बियो आथा आथा जायो अब्ला जोङो बेखौ ओ गुसु खालामनानै बेवहाय एमाव थाइसे एबा खावसे होनानै जोङो बेखौ फोननाय जायो नों थां बेनि उनावहाय जेब्लाना बियो थौआव सोनो जायो अब्ला जों बेखौ थौआव सोना दोननाय जायो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ से से दान एबा ओ से बोसोरसो जायो आरो ना नोंथां जोंना माइब्रानि जौवाहाय बेनि उनावहाय जोङो जेब्लाना बैसागु बोथोर फैयो अब्ला जोङो बेखौ ओ लोंहैनाय जायो आरोना नोंथां नोंथां बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ थारैनो नंगौ नोंथांजों सावरायनानै आंबो गोबाङैनो मोजां मोनबाय आसा खालामो नोंथाङाबो आंजों सावरायनानै मोजां मोनबाय
औ औ औ नोंथां नोंथांजोंबो सावरायनाया आङो जोबोद गोजोन गोजोन्नाय मोनदों नोंथां
औ औ औ थारैनो थारैनो औ सैथो साबायखर नोंथां